हेल
हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों आं खोनागासिनो दङ।
जोंना सावरायनो गोनां आयदाया मानि सायाव मोनलाय?
औ नोंथां आं मोनसे आयदा लानानै नोंथांखौ फन खालामनाय जादों। जोंनि सावरायनो नाङा आयदाया जाहैबाय माइ आबाद। जायखौ बर'फोरा गोदोनि फुरायनो मावबोगासिनो दङ बुंनो थाङोब्ला दोरोङारि आबाद होनना बुङोबा जों माइखौनो बुंनांगोन। बर'फोरा गोदो गोदाय रायजो जाबोनाय समनिफ्रायनो माइ आबादखौनो मावबोगासिनो बर'फोरा बर'फोरनि आबाद गाहाय ओ बर'फोरनि गाहाय आबादानो जाबाय माइ आबाद। बेखौ जों बुंनो हायो। बर'फोरा बांसिनानो आबाद मावनानै थांनानै दं संसार जानायाव आबादखौनो गाहायसिन बिहोमा होबोदों बुं बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो मो मोसौजोंनो आबाद मावबोदों बेखौथ' नोंथाङा मिथि हागौ।
औ।
अ। ओ बिदिब्ला जायासै ओ माइ आबादखौ मावनो थाखाहाय जोङो गिबियावनो हालेवनांगोन । जायखौ जों गोदोनि बर' फोरा मोसौजों हालेवबोदों मोस मोस हालेवनो थाखाय मोसौ नांबाय नांगोल जुंगाल बायदिखौ नांबाय । हाल हेवखांनायनायनि उना हाया जेब्ला मोनो बेयाव जों खोथियाखौ फोनाय जायो। खोथिया फोनानै जोङो नैजि बा नैजिबा साननि उनाव माइखौ गायनाय जायो। जोंनियाव हाय हाया एसे गोथौ जानायनि थाखाय जोङो माइ बे खोथियाखौ खेबसे गुबुङै जागायनानै दोननाय जायो बेनि उनाव आरो जिबा बा नैजि सान सोनि उनाव गोथौ हायाव गायनाय जायो आरो नोंथांमोननि जायगायावबा माबायदि गायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन?
हागोन। जोंनियावहाय ओ गोदोनि माइ आबाद मावनाय आरो आथिखालनि माइ आबाद मावनायनि गेजेराव फारागथि लाबोनायखौ खौ नुनो मोन्दों।
औ।
नायनो थाङोब्ला गोदोहाय जाबादिहाय नोंथाङा बुंनाय बादि मोसौ हालिजों नांगोलजों एवनानैहाय गायनाय जायोमोन। दायो आथिखालाव नुनो मो मोनदों जे बिगियानारि मुगाया सोलायबोनाय लोगो लोगो पावार टेलार जों एवनानै
औ।
आरो गायनाय बिथिङावबो बै मेचिन आरिफोरजों गायनाय जायो आरो। दा बैबादि गायनायखौ जोंनि बे जायगायावल' नङा गोबां जायगायावबो नुनो मोनसै आरो बियो बेयो जोबोर मोजां जादो होननांगोन आरो बेखौ जोङो बरायनानै लानांगोन होनना आं सानो दा नोंथाङा मा होननानै सानो बेनि बेलायाव
आंबो बेखौ मोजांखौनो जादों होनना बुङो मानोना आथिखालाव गायग्रा मानसिनिबो आंखाल जाहैबाय बयबो दिन हाजिरा खामलाखौनो नायगिरना मोनला जायनि थाखाय माइ गायनाया लेट जालांगासिनो थायो बेफोर मेचिनफोरदोबा जोङो थाब थाब एसे समनि गेजेरजों जों गायखांनो हायो आरो नाथाय आं बेफोरबायदि मेचिनजों माइ गायनायखौ नुफेराखै नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि मेसिनजों माइ गायफेरो नामा?
औ आं बेखौनो आवगायाव बुंखांबाय जोंनिजोंहाय गायो आरो बियो लासैनो मोनसे सोलायबोनायखौ नुबोनो मोनदों आरो। बेजों लोगोसे बेयो थाबैनो गायफुंनायाव हेफाजाब होयो।
औ औ थाब थाबनो जायो नालाय
आरो माइ माइ जोलैनि बेलायाव माइयावथ' गोबां रोखोमनि माइ थायो नालाय। दा जोङो सम सम दैज्लां बोथोरावल' नङा जोङो मेसें बोथोरावबो गायबोनायखौ नुनो मोनदों । दों ओ आसासु माइयानो जा माइसालि माइयानो जा दा--दा बायदिसिना रोखोमनि जोंनियाव माइ दङ दा। माइ---गोदोनि माइ आरो दानि माइ बेयावबो इसेबां एसेबाबो फारागथि थानाय नुनो मोनो।
औ नंगौ आथिखालाव औ आथिखालाव जों जोङो माइनि बे जोलैखौ जोङो दखानफोरनिफ्रायसो बायनानै लाबोनायखौ नुनो मोनो जायखौ पेकेटआव फानखायो दखाननिफ्राय। होआरे गोदोनि हो मानसिफोरा आ माइ जोलैखौ माइजलिखौसो सोनानै दोनोमोन। एम्फौ जायिनि थाखाय माइजलिखौ खौ बाहायनाय जायोमोन हो नाथाय आथिखालाव जोङो माइजलिखौ बाहायनायखौबो जों नुनो मोनलिया जों दखाननिफ्राय डाइरेक्ट लाबोनानै जों फोखानायखौसो नुनो--मोन नोंथांमोननि जायगायाव मा मा रोखोमनि माइ आबादखौ मावनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन।
हागोन हो हो जोंनियाव गुबैयै माइ आबाद होनना बुङोब्ला रन्जित माइ। अ'न्जना माइ। बेबादिनो
जाखद
जंगबन्धु---बेबादि बायदिसिना रोखोमनि माइ जोंनियाव गोदान गोदान। मुंजों गोदान गोदान माइ फैनायखौ माइ आबाद गायफैनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा दा बियो माइया गोबां मोजाङैनो जायो बेबायदि। बि आरो
औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायाददिनो माइ आबादनि जोलैफोरा रनजित बाहादुर बाइसमुति। जोसा माइब्रा बेफोरखौथ' गायखाथारो । हो मानोना माइब्रा खौ बर'फोरनो नांखाथा थारगौ बर'फोरहा मागो दमासि ओम माबाफोर रंजानाय फोरबोफोराव फिथा जाखायो फिथा जानो थाखाय माइब्रा माइरंखौ नांथारगौ जाखायो आरो।
बेनि अनगायैबो जोङो ओ जोसा माइरं होननानै बुङोबा नोंथाङा मोनथिगौ जानांगौ जोसा माइरंखौ जानानै जोबोर मोजां नाङो बेखौ जोङो जोसा गोजा जायाला मानो गुबुन गुबुन माइरंजों गलायनानैबो जों संनानै जानो मोजां नाङो आरो
आरो बिनि अनगायै नोंथांमोननिथिं आरो माबाफोर सोलायनाय फैबावदों नामा आबाद मावनायाव ओ जोलैनि अनगायैबो माबे माबायाव सोलायनाय फैदों?
जोंनियाव सोलायनाया बेखिनियानो। आरोबाव ओ उनावहाय उननि समावहाय गोदान गोदान माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै जों मोनथिनो मोनगोन होनना आंहा मिजिंथिनाय दङ फोथायनाय दङ। दा बेबादि मोनसे सोलायस्लु बै सोलायस्लुआ सानफा एफा दावगाबोयोबा बेयो ओ जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोर मोजां होननानै आं सानो आरो।
औ औ आथिखालावथ' माइ गायनायावल' सोलायनाया फैयाखै माइ हानायावबो जों सोलायनायखौ नुनो मोनदों। बुनो थाङोब्ला आथिखालाव जोङो माइ हानायावबो जोङो बिगियाननि मुगायाव मेचिनफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनसै। आथिखालाव दुब्लियावनो माइखौ हानानै फारसेथिं माइआ ओंखारलांखायो फारसेथिं जिगाबा ओंखारलांखायो बेफोरबायदि मेचिनखौबो जों नुबोदों आरो जायफोरा खामला हाजिरा लानानै माइखौ हायो फाननानै न' लाबो होनानै बिसोरो मिचनजोंनो नायो गोदोनिफोराथ' हाल मोसौ हलिजोंसो माइखौ नायोमोन नाथाय आथिखालाव बेनि सोलायै मेचन बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै बेनि गेजेरजों गोबां मुलाम्फाबो जादों। मोसौ हालिजों माइ नायोब्ला जों खम खम नानो हायोमोन सानसेयाव फोजोबनो हायामोन गोबां सम लायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव जोङो मेचिनजों माइ नानायनि जाहोनाव जोङो सानसेयावनो गासै माइखौबो नाजोब जोबना लानो हायो बे मावनाय सानसेयावनो जोबो आरो जों सानसेयावनो सावरि लानानै माइखौ नाजोबनो हायो बेनिफ्राय नोंथाङा एसे माबाफोर बुंनो गोसोबा बुंदो।
औ नंगौ नोंथाङा जोबोर मोजाङै बेखेवथिनानै होबाय बियो थारैनो जोबोर मोजां जादों आरो बेजों लोगोसे जोङो हासार होननानै बुङोब्ला माइयाव जोङो गुबैयै गोबोर हासारखौ होयोबा साबसिन जायो। दायो जोङो दखानाव बायदिसिना हासार बायनानै मोनो इउरिया हासार पटास हासार बायदिसिना। दा बैफोर हासारफोरखौ होनायनि सि सोलायो। जों जुदि गोबोर हासारखौ बाहायोब्ला बे थारैनो हायाबो मोजां जानानै थागोन आरो बेजों लोगोसे माइ आबादाबो जोबोर मोजाङै जायो। बियो जोबोद मोनसे मोजां हासार होननानै जों गनायना लानो हायो बेखायनो जों ओंखायनो जोङो गोबोर हासारखौ हानायमानि बाहायनो नाजानांगौ होननानै आं सानो आरो।
औ आथिखालावथ' गोबोर हासारखौ मोननोनो थांलिया मानो होनोब्ला बर'फोरा मोसौखौनो बांद्राय फिसिया नालाय बिसोरो गाइखेर जानो थाखाय मोसौ गाय मासेफोरल'सो लायो आरो बांसिन न'खरावनो मोसौ फिसिनायखौ नुनो मोनलिया जायनि थाखाय गोबोर हासारा गोमालांगासिनो दङ मोनानो बर'फोरा गाइखेर जायोबाबो बायनानैसो जानायखौ नुयो बांसिनखौनो बेनि थाखाय आरो माइयाव मुलिफोरबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो दों मुलिफोर बाहायनायाव खहाबो दं आरो मुलाम्फाबो दं बेयावनो खहाखौ बुंनोसै मुलिफोर बाहायनायनि जाहोनाव माइफोराव गोबां बेफोर माइफोरखौ जानानै माने मानसिफोरा केन्द खौसो जानाय बायदि बिदि जादों नङा होमबा आरो मुलाम्फाया जाहैबाय माइयाव एम्फौ बायोब्ला माइ आबादखौ गाज्रि खालामो जायनि थाखाय आबादारिफा लस जाथारो बेफोर मुलिखौ होयोब्ला एम्फौआ जानो हाला आबादारि फोरा आबाद दैखांनायाव मोजां जायो मुलाम्फा जायो बेखौनो होनना बुंनांगोन आरो बेनि अनगायै नोंथाङा माबाफोर बुंगोन?
औ आं आंबो बेखौनो नोजोर बोबाय थादों बेयो थारैनो
मुलाम्फा गोननांबो आरो औ औ
हायोबा जोङो बेफोर मुलि बायदि बाहायनायखौ गोजानाव दोननानै
औ औ
सायाव बांसिनै साननानै जों बाहायनांगौ बेखायनो बेफोरखौ हानाय मानि नेवसि नानै जोङो गुबुन माबा मोनसे राहा लानो हायो नामा बेखौ साननांगौ होननानै आं सानो आरो।
औ नंगौ औ अब्ला नोंथांजों माइनि सोमोन्दै दसे सम रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय आं मिथियैखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनानै मोनबाय आ बिदि ब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ दोनथ जासिग नामा नोंथां?
औ दे दे जागोन दे।